औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंहाथ' फिन खेबसेबो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै कल खालामबावनाय जाबाय।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
नंगौ जोङो दैमा दैसा बिलो बिलोमा होननानै जोङो मिथिगौ नोंथांमोन नोंथांमोन थिं ओरैनो खाथि खालाफोराव बिदिनो दैमा दैसा दैमाफोर बा बिलोफोर दं नामा बेबायदिनो?
औ औ जोंनिथिंथ' दै दैमा दैसा दङ। दंनाया नोंथां माने औ दं एसे गिदिरानो होनजायो दैमा बेखौ खानिपुर नाम होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ औ
औ बेयो बोहैनाय माबायाव गोलैयो। दुगैयो आरो फोरबो हमनाय जायो आरो बेवहाय। साम' खांख्राइ ना मोनजोबो आरो बाहाय।
नंगौ
औ
नंगौ नंगौ जोङो दैमा दैसा होननानै बुङोब्लाथाय खाथि खालायाव जोङो दैमा दैसा थायबाथाय गोबां सुबिदा जायो नङा होमबा
औ नंगौ
जेरै जोङो आबाद फोथारफ्राव जेरै जोङो दै गैयाब्लाथाय माखासे जोङो बिलोफोरनिफ्राय जोङो दै लाबोनानै जोङो आबादफोरखौ मावनो हानाय जायो
औ
जुदि जोङो खाथि खालायाव जुदि जोङो दैमा थायोबा बिलो थायोबा जोंनो बे आबाद नांगौ जानायफ्राव जों थेलाबायनानैबा जों माखासे मेसिनफोरदों लोंसारनानै जोङो दैखौ एखबा जोङो दै आबाद फोथारफोराव जों दै लाबोननो हायो आरो इ जियैनो आरो नंगौ दैमा दैसा नंगौ जोङो दैमा दैसा एबा जों बिलो बिलो मा जोङो बेफोरनि जोंनि खाथि खालायाव रायजो जानाय सुबुंफोरा एबा माखासे गिनो गोनांबो होननानै बे समाव बुंनांगोन जेरै माखासे जोंनि गेजेराव नुबाय थादों जे माखासे जुदि ससियेल मिडियाफोराव माखासे गरा गानाय बा हा गिसि गानाय होनना बुंङो ना ओनथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ जोङो माने नुबाय थादों माने बिदिनो माखासे हा गिसि गानाय बिदिनो माखासे खैदर फबनाय जेरै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे एरियाफोराव बे गामिफोराव जों नुनो मोनदों माखासे बिदिनो गोबां माने जायखौ जोङो नुफेराखै हान्थुसे हान्थुसे बा माखासे न'फोरनि न'खा न'फोराव हाबनानैनो माखासे बेफोरबायदिनो फैलर बयनोबो जों नुनो मोनदों जेरै जोङो फुख्रिफोरखौ जोङो दिनै फैलर फबनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो माखासे आरो सोरनिबा माने आबाद फोथाराव गोबां माने फोथायनो हायो माने बिदिनो बन होननानै बुङोबा दंफां बेफोरखौ जोङो लाबोना दोनफैनायखौ नुनो मोनदों दै बानाया जेसेबा जोंनि दैमाया जेनेबा होनना बिलो बिलोमाफोरा जेरै जों हाजोनिफ्राय जेनिखि जुब जुबबो बा हानाय बा अरुणाचल प्रदेशाव जिथुनाखि अखा हानाय बै अखा हानायनि जाहोनाव दिनै गोबां जुब जुब अखानि गदिर अखा हानायनि जाहोनाव माखासे दै बानाया गोबां गिदिर दैमाफोरा खहा खालामनायखौ जों
औ
थादों होननानै माखासे जोंनि रेल लामा बेफोरखौ जोङो सेफायलांनाय एबा खुरख लांनाय हा गिसिखानाय दिनै सुबुंमारि गोमानाय दिनै मोसौ बोरमा दैफोराव बोहैलांनाय बेफोर जाथायखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों एबा नों नोंथाङाबो नुदों एबा आंबो नुदों नंगौ जोङो बुंनांगोन दे जोङो दैबाना होननानै बुङोबा जोङो दै बानाया दैबानायाव माखासे गाज्रि बेसादफोरबो फैयो माखासे भाइरासफोरबो फैयो जोङो बेफोर दैखौ जोङो माने बुंनो हाया माखा मोजां होननानै जों बुंनो हाया दैया ओरैबायदि रोखोमनि माखासे जोंनि टाउन सहराव माखासे। मुवा बेसाद गारनाय नाला जाम्फैफोर जेनबा टाउन सहराव माखासे नालाखौ थाहनो नङा होनबा दै। थांग्रा माखासे नाला गेसाव गोफोन बेैफोर नालाफोराव माखासे लेथ्रा। जि दै गाज्रि बेफोर जमा जानानै थायो सेवनाय माखासे बुस्थुफोर बैफोर दैया माखासे जमा जानानै थानाय बोसोर बोसोर जमा थानाया जेरुखि जोंनि दैज्लां बोथोरबा। बै दै बा दै दैज्लां बोथोराव दै लोमसावनाय जायोेनबा दैबाना बै दाना दैबानायाव। दैया फतिक जानानै बुखारनानै फैयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बुखारानानै फैबासिगोन जेब्लाथ' मेसेङावथ' दै गैया नालाय बे जमा जानानै थाबाय। लेथ्रा लेथ्रिया बोसोरसेयास' जानानै थाबाय जेब्ला दै दैज्लां मोनफैबाय दैलाङाव दैबाना जाबाय बै दै बानायाव माखासे गेसाव गुफुनफोरा जुदि फैयोब्ला। नाथाय बेैफोरखौ जुदि जोङो बेफोर दैयाव जुदि गाबफ्लांदोंबा बेफोर दैखौ जुदि नांफ्लांदोंबा। बेफोरबायदि माखासे जोङो माखासे बिगुरनि बेरामफोर जानायखौ जों जों नुनो मोनो माखासे माननाय गाराय जानायफोरखौ जों नु मोनो ओंखायनो जों बेफोरबायदि जों जेब्लाबो साबधान जानांगौ आरो दैबानि दैबानायाव माखासे बेसादफोर फैयो माखासे गाज्रि समनि बेसादफोर फैयो गेसाव गोफोनि बेबायदिनो माखासे माखासे मुवा सेवनायफोराव जों फैनाय नुो बन सेवनाय बनफोर फैयो खैलाफोर फैयोनो। बायदिसिना गुबुन गुबुन सोरनिबा सोरबा बिसनो न'खरफोरनि माखासे जोङो जिनिसफोर गोदोम बुखारना फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो दैेबानायाव।
ओ ओम
उदुंन्दै बे जोंनि एरियाव माखासे दै माने जोबोद गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोनदों जोङो।
औ नंगौ।
जों नुनाय जायो जों गोबां हाजार बिगाब। फोराव दिनै दै बानाया दिनै खेथि फोथारखौ दिनै नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै आबाद बोथोराव खैलर फबजोबनानै जेथनाखि माइ आबाद होननानै बुंदोंना? बै माइ आबादखौनो जों दिनै नुनो मोनला।
औ नंगौ नोंथां।
गायदोंमोन बै माइ गायनाय जायगायावनो माने। दैमाया फबजोबनानै सेख्ला रखम गुफुर खालामना गालांजोबबाय माने अलरेडि।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुनो मोनदों नाथाय आबाद बोथोरावनो दिनै। फख्रिफबनानै गोबां हाजार हाजार दिनै दंफां गुन्द्रा बनखौ जोङो बे आबादखौजों लोगोसे खौ जों आबाद आबादखौ फबनायजों लोगोसे बन जाबफाना होनाय बायदि नुनो मोनदों जेरै बना हाजार हाजार फैदों दैबानि गेजेरजों‌। बेबायदि जों नुनो मोनदों नाथाय नोंथांमोननि एरियायाव बेफोरबायदि जाथाय बा दै बानाया बेबायदि गोहोम खोख्लैदों नामा नोंथांमोननि एरियाव
औ दाथ' जोंनि जोंनिथिंजाय जोंनि एरियायावहाय बांसिन गिदिर दैबाना बेफोरबायदि जानायखौ जोङो। नुनो मोननाय जाया आरो माने जोंनिथिं बोहैनाय बे दैमाया बारि बागान बा सोरनिबा गायनाय माइ गायग्रा फोथारफोरखौ गिसिखालांदों आरो। जाख्लादों आरो बिदिल'सो जेबो गिदोर माबा बाना जानायखौ नुनो मोननाय जाया आरो।
नंगौ
जेबो माबा गिदिर बाना जानानै दंफां लाइफां गोजावबोनाय बनफोर गोजावबोनाय बा सोरनिबा न'आव लोमनानैहाय बिदिनो हाब्रु जमा जाला मिलायनाय बिदियानोसै आरो नोंथां जोंनिथिं
औ नोंथाङा जेथुनाखि फोरमायदों नोंथांमोनथिं जुदि जायाखै बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन नाथाय जोङो जोंनि बर'फोरा जोंनि माखासे जोङो दैमा जिफोराव माखासे रायजो जानाय बर'फोर थायो नाथाय बेफोर बर' फोरा बैफोर सुबुंफोरा दिनै माखासे जोंना दै बानाजों दिनै गलां जानानै एबा दैबाना खुरखा जानानै माखासे सिलिंखार जानायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों आरो न'आव बारा थांनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव दिनै गोबां दै बानाया ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनांगोन दिनै बुंनानै बुंस'नो हाया गोबां रोखोमनि दिनै सुबुं मारिखौ हालाय हाफाय खालामनो हायो दैबानाया एबा हालाय हाफाय खालामदों दिनै संना जानो थाखाय दिनै बन गैया
औ
उन्दुनो थाखाय दिनै बिसना गैया दिनै बोसोरसेनि जानाय आदारखौ जोङो बुथुमो माइ आबादखौ गायनानै बेफोर आबादफोरखौ जों सिलिंखार खालामनानै जुदि दै बानाया खालामजोबनानै जुदि होयोब्ला फबजोबनानै होयोब्ला जों माखौ जागोन
औ नंगौ नोंथां
सोंथिया जोंनि गेजेराव जाखाङो बा जायो थिग बेखौनो जोङो नुदों जों मेगनजों दिनै दिनै खाथि खाला गामिफोराव दिनै दै बानाया ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों जे उन्दुनो थाखाय दिनै जायगा गैया बिसिना मानि दिनै लोमजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ
बिसिनाया जुदि लोमोब्ला सनो संना जानो थाखाय जा मोनसेबो बुस्थुबो थानाय नङा अदाब थानाय नङा दिनै नोंनि जिथुनाखि जानाय आदार माइरं माइ गोजाव लांजोबनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओरैबायदि दै बानाया गोहोम खोख्लैदों दिनै साननैसो सानथाम गाहाम दिनै रिलिफ केम्पआव थालांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माखासे लामा बायनायनि जाहोनाव दिनै गोबां हालाय हाफाय जादों दिनै माखासे ट्रेन बायनाय जेरै सुबुं सुबुं फोनांजाब राहायाानो दिनै गोमानानै दं होननानै जों बे समाव बुंनांगोन दैबानानि गेजेरजों ओरैबायदि जिथुनाखि दैबानायाव खर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै आबाद फोथाराव दिनै आबाद गैया दिनै आबाद फोथारखौ दिनै बनजों दिनै खोब खोबसिननानै दोनदों दिनै खैदरजों दिनै आबाद फोथारफोरखौ फबजना दोननायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि हालहाय हाफाय जादों गोबां दिनै जोंनि सुबुं माहारि बा रायजो राजाया दिनै माखासे जेंना जेंसिजों दिनै मोगा मोगि जानो गोनां जादों गोबां आबाद होन्नानै बुंनांगोन हाजार हाजार बिघा जेरै माइ आबादल' नङा जेरै जोंनि दैज्लांनि जेनाखि आबाद बानलु आबाद होनना बुंनांगोन माखासे जोंनि थिगबायदिनो गय आबाद होननानै बुंनांगोन बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ दिनै दै बानाया सिफाय सिलिंकार खालामलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दैबानानि गेजेरजों गोबां रोखोमनि जोङो दहाय बुंखाबाय माखासे बिजानुफोर जायो बार' जोङो दै गेग्रोंननाय होनना बुंगोन जेरै आं दै ग्रोननाय टाउनफोरनिफ्राय फैनाय लेथरा लेथ्रि लेथ्रिया दिनै पेकेट माबा मा गारनायफोरा दिनै दै बानाजों गोजावना फैनानै जोंहा गामि ओनसोलफ्राव जोङो बोहैबोयो बै बोहैबोनायजों लोगोसे बै दैया माखासे माखासे गेब्रेङो ब बे गेब्रेनायखौ जोङो दाङोब्लाथाय जोङो बा गाफ्लाङोब्लाथाय जोंनि माखासे जोंनि आखाइफोरावबा जोंनि माखासे इनफेकसन होननायखौ जों नुनो मोनो जेरै माननाय जायो नङा होमबा बेदर जायो बिदि माखासे जोङो बेरामफोरखौ जानायखौ बुंनो दै गेग्रेंनाय होनना बुङो जायखौ दा बेफोरनिफ्राय जों बेफोरनिफ्राय जोङो जेवब्लाबो साबधान जानांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांजों गोबां खोथा रायलायबाय दसे समनि उनावनो एबार जोंहा जुदि सावरायनांगौ दंमोनब्लाबो दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियाव दोन्थ'नांसिगोन न होमबा नोंथां जिथुनाखि जोंहा समा जानानै फोयबाय समनि आंखाल नोंथांजों बेबायदिनो इयुनाव सावरायनो मोनबावगोन होनामा मिजिं थिनाय जाबाय नोंथां दै
औ नंगौ नोंथां औ दे
औ